नोंथां
खोनादों
औ खोनादों अ आं मोजांङैनो दं नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथांङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
अ नोंथां होनो हागोन दे नोंथां माबाफोर खोथा दंमोन नामा नोंथांङा
औ दंङमोन नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांजों एसे सोलोंथाइनि बागै सावरायनो होननानैसो हरदोंमोन नोंथां नोंथांङा आंनो सम होनो हागोन ना
अ सावरायजागोन नोंथां सम होनो हागोन दे
बिदिब्ला जोंनि बे सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंना सोलोंथाइया गोदोनिख्रुइ दासिम बहु जोब एसे जौगासिनबोबाय जेरैहाय जोंनि बे गोदो सोलोंथाइखौ जोंङो बारा नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव जोंङो सोलोंथाइखौ गोबां नुनो मोनो जेरैहाय नाथाय दासिमबो जोंङो गुबुन हादरनिखौ लायो गुबुन हादरजों रुजुनानै नायोब्ला जों जोंनि हादरा गोबां गाहायाव गोग्लैनानै दं बेनि थाखायनो जोंङो सोलोंथाइखौ जेसे हागौ एसे जौगाहोनांगौ जेरैहाय जोंङो गोदो गोदोनि सोलोंथाइनि बागै सावरायोब्लाथ' जों गोदो जोंङो गोबां सोलोंथाइखौ नुनो मोनामोन गोबां सुबुंङानो जौसे सेरेबजों गफबनानै थायोमोन बिथांमोना जौ सेरेबजों गफबनायनि जाहोनाव सोलोंथाइखौ ला साफुंनो हायामोन बिथांमोननि साननो हानाया खम जायो बेनिखायनो बिसोरो सोलोंथाइखौ लाफुंनो हायामोन नाथाय आथिखालाव समजों लोगोसे जोंङो सोलायबोनो हमदों दाबो जोंङो जौगाफुगासिनो गुबुन हादरफोरबायायदि जोंङो जौगाथारनो हायाखै जेरैहाय जोंनि सोलोंथाइ होनोब्ला जोंनि सोलोंथाइ होनोब्ला जेरैहाय जोंङो सोलोंथाइखौ जौगाहोबावनांगौ जेसे हागौ एसे जौगाहोबावनांगौ जेरैहाय जोंनि बे सोलोंथाइयाव दासिमबो कम्पिउटार होननायखौ गोबां नुनो मोनाखै दासिम जाबाय नाथाय गोबां जायाखै बिनिखायनो जोंङो कम्पिउटारजों सोलोंनायखौ लानानै फैनांगौ नोंथांङाबो अब्ला सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ नोंथां थारैनो अ सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्ला जोंनो सोलोंथाइखौथ' जोंनो साफ्रोम सुबुंनो अ नांगौ मानो होननानै बुंङोब्ला जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों मेगन थानानैब्लाबो अ जों मेगन बेबायदि खाना होननानै जों बुंनो हायो गासै सुबुंफोरखौनो अ गोदोनि समाव बा आथिखालाव जों सोलोंथाइ याव जोंनि बर' समाजनि बर' सुबुंफ्रा गोबां दावगाबाय होननानै जों बुंनो हायो अ गोदोनि समाव अ जोंनि बर' न'खरनि सुबुंफ्रा गाव गावनि गथ' फोरखौ खामानि बांसिन खामानियावसो आगार सारोमोन न'खरनि खामानि अ बैफोरावसो जों गथ'फोरखौ नागार सारोमोन सोलोंथाइ बेफोरबायदियाव जों खम आगार हरनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखाल लाव जों जोंनि बर' सुबुं बाबो जोंनि बर' समाजनि गारजेनफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ ओ बा बांद्राय खामानिफोराव होसोआलाबासिनो स्कुल बा फरायसालि कलेज इउनिभारसिट बिदि बेफोराव जों फरायहोनायखौ जों ओ नुनो मोनोस नुनो मोनसै ओ जों बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइखौ ओ साख्रि साख्रिफोर मावनो थाखायल' जों उम ओ सोलोंथाइ नांगौ बे नङा जोंनो जो आथिखालाव गोबां खामानि ओ आबादारि जानो थाखायबो मोजां आबादारि जानो थाखायबो बा ओ बा बेजों लोगोसे बिजनेसमेन ओ बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखायबो जोंनो सोलोंथायखौ ओ नांगौ जायो। बे दानि आथिखालनि मुगायाव ओ बुंनो थाङोब्ला जों सासे मोजां आबादारि जानो थाखाय गुबुननिफ्राय जों साजेस्ट लाया लाबसिनो जों फुद ओ मबेल बा इ गुगोल बेफोराव जोङो सोलोंथाइ लानाय हिसाबै जों गासै लेंगुवेजाव पारफेक्ट जानाय हिसाबै जों बेफोरावनो इउटुब बा गुगोलाव जों सार्च खालामनानै माबायदि आबाद मावोब्ला बा गुबुन हादराव जों आबाद मावनाय बैफोर हाद दरनि आबाद मावनाय जों सार्च खालामनायनि गेजेरजों आ जों मिथिनो हायो आरो बै दि आबादफ्राव जों माबेे समाव मा मुलिखौ होयोब्ला ओ आबादफ्रा मोजां जायो ओ जों बेफोरखौ नायनानै बा बैफोर मुलिफोरखौ जों ओ फरायनानै बेफोरनि गेजेरजों जों आबाद मोजां आबादारि जानो हायो आरो बेजों लोगोसे
हो जोंनि आथिखालाव ओ गुबुन गुबुन आबाद बर'फ्राबो गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों। जेरै जों थालिर बागानफोर बा जोंनिया ओ ना आबाद ओ बैफोरावबो आथिखालाव जों गोबां रासायनारि हासार बाहाय हैनानै ओ बैफोर आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनदों ओ बैफोर आबाद मावनायावबो जों सोलोंथाइ गैय गैयाब्ला गुबननि जों हेफाजाब लानांगौ जायो आरो गुबननिआव जों ओ ओ सोंबाय थानानै मावनांगौ जायो बेनिखायनो खुद गाव सोलोंथाइ लानानै जों बैफोर खामानिफोरखौ मावोब्ला जों गुबुननिबो हेफाजाब नाङा लासे हेफाजाब लाया लासे जों ओ बैफोर खामानिफ्राव दावगानो हायो होननानै आं स सानो नोंथां आरो बिनि अनगायैबो ओ आथिखालाव ओ जों सोलोंथाइ लानाया ओ गोनांथार ओ फ्राय जों गावनि गथ' गथायफोरखौ ओ फोरोंनो थाखायबो ओ जोंनो साफ्रोम मानसिफो रा साख्रि बाख्रि मावनायनि अनगायै बा आबाद मावनायनि अनगाय यै गावनि गथ'फोरखौ ओ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय जों गारजेनफ्रानो मोजां ओ सोलोंथाइ लानाय ओ जानो नांगोन बिनि थाखायनो जों सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
बेबायदिनो ओ आं सानो ओ जोंनि गामि ओनसोलफोर फोराव ओ जोंनि बर' समाजावबो ओ सोलोंथाइखौ बर' बिजोंजों फरायनायनि नि अनगायैबो आथिखालाव गुबुन गुबुन बिजोंनि ओ सोलोंथाइ लानानै ओ जों सासे जाफुंसार ओ फरायसा आ महरै जों जानायखौ नुनो मोनदों उम गोबां सानो खिन्थु बर' मिडियाम फराय नानै जों ओ ओब पारफेक्ट ओ फरायसा जानो हाया आ बायदि बायदि होननानै जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा बांसिन सावरायसोयो। नाथाय बिदि नङा ओ जुदि फरायसाया फरायनो गोसो गाव रोंनो गोसोब्ला बा न'खरनि गारजेनफ्रा मोजाङै फोरोङोब्ला बर' मिडियाम
ओ बेफोरजों बा एसामिस मिडियाम बेफोरजों खुनु माबा जाया फारागथि हाया खिन्थु गावनि गोसो आरो गारजेननि ओ फोरोंनायजोंसो सासे गथ'आ मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो होननानै आं सानो नोंथां।
नंगौ नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बर' मिडियाम बा इंलिस मिडियाम होननानै गोबां ओ जोंनि गारजेनफ्रा सावरायलायनाय बा बेबायदि नोंथांमोननि हालामावबो जायो बा खोनायो नामा नोंथाङा?
ओ नोंथां जोंनि हालामावबो गोबां दासिमबो बर' सुबुंफोरनि गेजेराव बेले बेजेखौ नुनो मोनो जाहाथे जोङो जोंनि गथ'खौ बे बर' बिजोंजों फरायोब्ला जोङो ओ जोंनि बे इयुनखौ जोङो मोजां खालामनो हानाय नङा होननानै। जों बर' सुबुंफोरखौ एबा बर'नि बिमा बिफाफोरखौ जोङो बिगोमाफोरखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय बिब्दि नङा जे जोङो खालि इंराजि बिजोंजों जों फरायोब्ला जोङो जिउआव ओ जोंनि इयुन खौ जोङो सांग्रां खालामनो हागोन बिदि नङा जोङो बर' बिजोंजों फरायोब्ला जोङो जोंनि जिउखौ जों इयुननि जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो सांग्रां खालामनानै लायो। नाथाय नाथाय जोंनि बे ओनसोलावबो थारैनो जोंनि बे बिगोमा बिमा बिफा एबा बिगोमाफोरा गावनि गथ' गथायाइफोरखौ बर' बिजोङाव होबा जोंनि गथ'नि संसारा एबा जोंनि गथ'नि इयुन संसारा मोजां जानाय नङा होननानै सानो नाथाय दासिमबो जोङो बर' सुबुं बर' बिजोङाव फरायनानै जोङो गोबां सुबुंफोरखौ जोंनि जिउआव गावनि आथिङाव गंसंनानै थानायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
थारैनो नोंथां।
बेबायदिनो जोङो गोबां नुदों जेरैहाय जोंनि बे बर' सुबुंजों फरायनानै जोङो गोबां ओ अफिसार बे एबा गोबां मोजां मोजां साख्रि मावनाय सुबुंफोरखौ नुनो मोनदों। सोलोंथाइ लानोब्ला जोंनिया जोंनि बे बर' बिजों एबा इंराजि बिजोंनि गेजेराव जेरै बो फाराग गैया खालि जोंनि बे ओ फरायनो गोसो गोसो जानाय एबा गावनि गोसोआव लाखिनो हानाय गावनि मोजां साननायजों लोगोसे फरायनाय बेफोरसो जोंनिया ओ बेफोरो फरायनायाव खामानि होयो खालि जोङो बर' बर'जों फरायोब्लाबो जोंनि जिउआव जोङो ओ जुदि जोंनि गोसोआव फरायनो हानाया फरायनो गोसो जानाय दङब्ला जोङो जोंनि बर' बिजोंजों फराय अब्लाबो जोंनि इयुनाव जोङो सांग्राङै जोंनि जिउखौ खुंनो हागोन। आरो जोङो ओम बर' बिजोंआव फरायोब्ला जों मोजां जायो मानोना जोंनि बर'आ जोबोर गोग्लैसोनानै दङ गोग्लैसोनानै दङ होनोब्ला जोङो एसेबांबो गोग्लैसोनाय नङा जोंनि बर'आ दा दासान्दि जोङो जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों बर' समाजखौ जों बिनिखायनो बर' समाजखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि बे बर' समाजनि बे बर' हालामाव जोङो बर' सुबुंजों फरायनानै जोङो जौगासारनाय जानांगोन बेखौ जोंनि गासैबो बर' समाजनि बिमा बिफा एबा बिगोमा एबा फरायसाफोरा गोसोआव लानांगोन बेखौ गोसोआव लानानै जोङो बर'नि बर' बिजोंजों फरायनानै जोङो जोंनि जिउआव ओ जिउनि स्किल जिउ खुं राहाखौ जोङो जाफुंसार जानो हागोन अब्लासो जोंनि बर'आ थांनानै थागोन होननानै बुंजायो आरो सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंनिया आजि दा बायदिनि जुगाव जों सोलोंथाइ नङाबा जेबो खामानिखौनो मावनो हाया
सारिनो ओंथां।
जोङो सोलोंथाइ नङाब्ला जेबो खामानि मावनो हाया जेरैहाय जोङो। आबाद मावनायखौनो हमनानै ला जेरै जेब्ला जोङो आबाद दुब्लि एबा फोथार फारसे जों जों आबाद मावनो थागोन अब्ला जोङो सोलोंथाइ नोङाबा जोङो आबादानो जोंनाव जाया दायो आथिखालनि बिगियानारि मुगायाव जोङो रासायनारि हासार बाहायाबा जोङो माब्लाबाबो जोंनि ओ जोंनि बे आबादखौ जोङो जाफुंसार हाया बेफोर रासायनारि आाद बेफोर रासायनारि ओ हासारखौ जोङो बाहायनो थाखाय गोबां सोलोंथाइ नांगोन बेफोर सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो रासायनारि हासारखौ जोङो बाहायनो रों नङा माबे समाव माबे हाजारखौ होनांगौ माबे माबे मा बिथिंजों हासारखौ होयोब्ला जोंनि आबादा मोजां जागोन बिदि बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोनो आरो सोलोंथाइ लानानै जोङो बेफोरखौ होयोब्ला जोंनि आबादा जाफुंगोन बिनि थाखायनो जोंनि जिउआव सोलोंथाइया गोनांथार होननानै जोङो सानो। ओथ बिदिब्ला नोंथाङा खोनादोंना?
नोंथां गाव खोनादों नोंथां थारैनो
समाबो जाबाय बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
जागोन नोंथां आं नोंथांनिसिम आ बेखिनि
औ थारैनो आंबो नोंनि फाय जोबोद खोथा मिथिनानै गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां।
दे नोंथां।